उम खोनादों ना नोंथां?
खोनादों ना नोंथां? औ खोनादों नोंथां।
औ दा दिनै जों होनबा सोलोंथाइनि सोमोन्दै एसे
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
औ। दा सोलों थाइ होननानै बुङोब्ला मोननै रोखोमनि थायो मोनसेया फरमेल सोलोंथाइ आरो मोनसेया जाबाय इनफर्मेल सोलोंथाइ। दा फरमेल सोलोंथाइ होननानै बुङोबा जोङो ओ बियो स्कुलनिफ्राय जागायलाङो। ओ जेरै ओ गिबियावनो सिगांनि समाव मामोन? एल पि स्कुलमोन आरो ल'वार प्राइमारि होननानै बुङोमोन। आथिखालाव माने प्रि प्राइमारिबो थादेरबाव
औ नंगौ।
अंगनाबादियाव अंगनाबादिनिफ्राय स्टार्ट जायो बियो। उम दा बिनिफ्राय ओ जोबजासिम डक्टरेट डग्रि लाहैनाय माने गुबुन गुबुन रोखोमनि थाहैयो आरो फर्मेल इदु केसनाव दा इनफरमेल इडुकेसन होननानै बुङोबाथाय जोङो मा होनगोन बेखौ स्कुलनिफ्राय स्कुलाव थांलाय नाङा आरो बेखौ इनफरमेल इडुकेसनखौ माने सोलोंनाय दा इनफरमेल इदु केसन होननानै बुङोबा बे ओ ङो स्कुलाव थाङालासिनो नोंथाङा माबा मोनसे ओ खामानि मावगासिनो दङ' दा नोंथांनि नलेजखौनो आङो सोलोंनोबो हायो आरो नों। नलेज माने सोलोंथाइ होननानै बुंङोबाथ' नलेज बुथुमनायसो नङा होमबा उम
बिदिब्ला बैफोरबायदि इनफरमेल इडुकेसननि था खाय ओ जोङो बेफोरबायदि मबाइल फननि गेजेरजों सोलोंगोन ना बेवहाय गामि ओनसोलाव थानानैनो सोलोंगोन ना सोरबा सासे बेक्तिनि न'खराव थांनानै सोलोंगोन? बिनि सायाव एसे बुंथिनो हागोन ना नोंथाङा।
फ्रोमबो बिथिंनिफ्राय इनफरमेलिटिसनखौ लानो हायो। दा सोरबा सासे बेक्ति जोंनि ओ ओनसोलाव रिनन पारसन दङ'। माने मिथिजानाय एकदम मुंदांखा जोङो बिथाङा माबोरै मुंदांखा जालांखो
औ
जोङो बिथांजों डिसकास खालामनानै बे सोलोंथाइफोरखौबो लानो हायो। दा आबादनि बिथिङाव जोबोद ओ आखा फाखा आरोना बै सासे मानसिया। दा गुबुन सासे मानसिया आबादखौ बारा मोजाङै रोङा। मावनो माने माबोरै फसलखौ ओ ओ मोजाङै मोजां दिहुननांगौ माबोरै फिथाइफोरखौ बारा थायहोनो हायो दा बेफोरखौ बै सासे आखा फाखा आबाद निफ्राय बियो सोंनानै लानानै बे आइ
औ बिदिब्ला ओ नोंथांनि बायदिब्ला ओ इनफरमेल इडुकेसन आ गोनांसिन ना फरमेल इडुकेसना गोनांसिन होननानै सानो।
दा जोङो फरमेल इडुकेसन होननानै बुङोब्ला फरमेलखौ माने जोंनि डकुमेन्ट दा जोङो माबा मोनसे खामानि मावनो थाङोब्ला जोङो डकुमेन्टजोंसो नोंखौ सिनायो नालाय धरिलक नोङो मोनसे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामोन।
दा साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामोबा बेवहाय मा कुवालिफिकेसननि गोनांथि जागोन बै कुवालिफिकेसना नोंनियाव थानांगोन दा बे बे ओ कुवालिफिकेसननि सार्टिफिकेटखौ माने फरमेल इडु सेसखौ ल नोङो मोननो हागोन नङा होमबा उम दा नोङो ओ नोंनि स्किल नों मा रोंदों दा बेखौ नोंनि मावनायनि गेजेरजोंसो नुगोन।
औ औ औ औ
दा जोंनि ओ बर'फ्राबो सोलोंथाइ बिथिङाव जोबोद दावगाबाय दा गोदो समाव ओ बुङोमोन माने ओ बर'फ्रा सोलोंथायाइाव जोबोद खम ना दा मेट्रिक पास जा मेट्रिक पास जानायनि जि पारसेन्टेज बेखौ नायोबा जोङो सिगाङाव नुनो मोनोमोन जोबोद खम खममोन आरो दा से सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानायफोरखौथ' जोङो माने ओ मोनसे ओ हाइस्कुल
औ औ नंगौ औ दा इदिनो दसजोन बिसजोन बेबायदि मेट्रिक ओ सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानायफोरखौ नुनो मोनसै जे आरो
बेबायदिनो जोंनि बर'फ्राबो माने गुबुन गुबुन हादरफ्राव थांनानै माने डक्टरेट डिग्रि लाहैनाय इन्जिनियारिं डिग्रि लाहैनाय बिगियान ओ बिजनेसनि जि आयदा जेरै एमबिए बेफोरबायदि फोरखौ लाहैनायखौ नुनो मोनसै
बिदिब्ला ओ फर्मेल इडुकेसनआ जोंनि ओ थांना जोंनि जिउआव माने जोबोद गोनांथार नङा होमबा नोंथां? ओ जाय जाय सोलोंथाइखौ जों लायाब्ला जोङो माबा मोनसे मावनो थाङोब्ला ओ मावनो मावनो थाखाय जोंङो आवगायनो हाया आरो जोङो सादारन जिउ खुंनो थाखायबो जोङो आथिखालावहाय सोलोंथाइनि गोनांथि जायो। बेखौथ' जों बयबो मिथिखागौ मानो होनना बुङोब्ला आथि आथिखालनि मुगाया ओ गोनोखो मुगा जाबाय जेरावहाय जोङो ओ गासैबो गोनोखोजोंनो ओ खायफा खामानिया मावजानो हमदों आरो बेबायदि बेबायदि मुगायाव जुदि जोङो सोलोंथाइखौ लायाब्ला अब्ला जोङो ओ जेबो माने जोंनि जिउआवहाय जों जेबो मावनोनो हानाय नङा आवगायनो हानाय नङा आरोना।
औ दा सिगांनि समाव माने हौवा माहारिखौल' सोलोंथाइखौ ओ फर्मेल सोलोंथाइखौ माने बां सिनै लानाय
बांसिन लानाय नुनो मोननाय जायोमोन गोबां न'खर बर'फोरनि न'खरफ्रावबो ओरैबायदि साननाय दंमोन दि ओ
बुरजा सोलोंथाइ लाहोयि नङा होमबा?
औ बिदिब्ला माने गोदोनि औ गोदोनि समाव माने हौवा हिनजावनि फारागथिखौबो जों नुनो मोनोमोन आरो नङा होमबा?
औ नंगौ ओ
औ माने ओ हौवा हौवा मानसिखौल' सोलोंथाइ लाहोनाय बेफोरो मानि थाख खाय जायोमोन होननानै नों थाङा सानो
दा
दा सिगांनि समाव सोलोंथायाइानो खम खामोन नालाय
दा बिसोरो बाहेरानि बारफोरखौ औ औ। बाहेरानि बारफोरखौ मिथियामोन नालाय ओ माबायदि सोलिनानै दङ' दा बेफोरनि थाखायनो जोंनि बर'फ्राबो बेबायदिनो ओ हिनजावफोरखौ बारा सोलोंथाइ लाहोनायखौ नुनो मोनामोन आरो मोनसे ओ खोथाखौ साननानै लायोमोन दि बर' न'खरफोरा माने होनजाव मा माहारिया माने ओ मालायनिसो मानसि होननानै साननानै लायोमोन आरो माने हाबा जायोब्ला बेलेगनाव थाङो दा बिनि थाखायनो न'खरफ्रा माने हिनजाव माहारिफोरखौ बांद्राय सोलोंथाइखौ लाहोआमोन आरो
नाथाय बेयो आथि नाथाय बेफोरो आथिखालाव सोलायलांबाय औ थारैनो दाबो मोनफा मोननै नखरफोराव बेबादि नुनो मोन्नाय जायो नाथाय नोङो हिनजाव मानसिसो नोंलाय बुरजा लेखा फरायनानै मा मोननो
मा जानो बेफोरबायदि खोथाफोरखौ लाबोयो
नाथाय जोङो आथिखालाव नायोब ब्ला गोबां जोङो आइजो हिनजाव माहारिखौनो हिनजाव माहारिनि पपुलेसन खौनो बांसिन नायोब्ला माने सोलोंथाइ बिथिङावबो गोबां माने जो जौगानायखौ आथि
औ जौगानायखौ नुनो मोनगासिनो दङ गोबां बर' ओ गोबां आइजोफ्रानो माने आइ एस अफिसार आइ पि एस अफिसार बेफोरबायदि जानायखौबो जों नुनो मोनबोबाय
औ दा डिफेन्स सेक्टराव जेरै आर्मि अफिसारफोर बेबायदिनो नेभि अफिसार गोबां बर' आइजोफोरखौ बेफोर डिफेन्स पस्टफोरावबो नुनो मोननाय जासै आरो आथिखालाव औ बेबादिनो गोदोनि फ्राय आद थिखालावहाय आइजोफोराबो बा हिनजाव माहारिफोराबो हौवाफोरजों समान समान ओ जौगाबोदों जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो नङा होमबा खोनादोंना नोंथाङा हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथां हेलौ आं जेबो खोनाफैयासै नोंथांनिखौ एसे नेटवर्क गोनाङाव थानानै राय्लायबा मोजां जागोन खोनादों